हेलौ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों। मा खालामदों नोंथाङा?
आङो दं ओरैनो जिरायनानै
ओंखाम जाखांबाय
जाखांबाय औ
औ खबरफोरा मोजां ना ‌?
खबरफोरा मोजाङानो दासान्दि ‌
औ जों दिनै फालांगिनि खोथा सावरायनोसै नामा? फालांगिरिनि आयदायाव ओम दे नोंथाङा से खिथानायसाय फालां बियो जों माब्रै खालामबा जों मुलाम्फा जानो हायो मा खालामबा एसे खिन्थानायसाय
औ फालांगि मानिथ' बेफार खालामनाय ना
औ
जेरै ओ बजारफोराव थांनानै इदिनो न'नि मैगं बायदिसिना गासैखौबो मा मैगं दं बेखौनो बुथुमनानै जों आइजो माहारि बा हौवा माहारि गासैबो बजारफोराव फालांगि खालामनो थाङो जेरै मैगं थाइगं फाननाय माय माइरं फाननाय बुहुत बुस्थु फलाांगि
फिथाइ सामथाय ओं फिथाइ सामथायाइखौबो फानहैनो हायो ओं
थाय न'आव गावनो गायनानै फाननो हायो ‌।
ओं
उम दासिमबो नुनो मोनो आरो बर' बिमाफोरखौ हाथाय बाजारफोरावहाय बेफार खालामनाय खस्थ' खालामनानै बेफार मावनानै गावनि फिसाफोरखौ
फिसानि नांगौखौ सुफुंनाय औ
बुंनाय
बेफोरनोथ' बिमान नि अननाय
औ बुहुत नाया
फुङावनो ओंखाम गोजाब्लाबो जालांनानै फिसानि थाखाय खस्थ'यै सान्दुं गोसायाव जिरायनानै माब्लाबा साथा लांफा फ्लांबाय मालाबा साथाबो मोन लां लांफाफ्लाङा अखा सिजानाय सान्दुं गो सा थेवब्लाबो फिसानि थाखाय सान्दुंङाव रानथाबनानै माने रानथाम दोनानै सान्दुं गोसायाव सान्दुंदों
औ रानथाबनायानो होननांसिगोन
औ रानथाबनायानो होननांसिगोन सहायनानैब्लाबो फिसानि थाखाय गरसे जि गरसे मोनो आरजिनानै लाबोयो आरो बेयावबोथ' मालाबा मुलाम्फा जायो मालाबा खहा जायो फालांगि होनब्लाथाय बिदिनोसै आरो माब्लाबा खहा आरो माब्लाबा मुलाम्फा
उ
बेफोरजोंनो जिउ खुंलांनो गोनां जायो आरो
फालांगि थ' हौवा जा हिन्जाव जा गासैबो मावनो हायो
औ बे गावनि गोसोसो माने गोसो माने एसे देर- देरनाय दानियाथ' ओन्दै ओन्दैब्लाबो मेगं दखा न माबा दखान बेफोरखौथ' होनानै जायो
औ
आरो दख'ना दखान गस्ला बायदि दख'ना बा बाय दि मैया
दखान होनानै फालांगि खामनानै जानो हायो आरो।
औ
उ आरो नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावो नामा?
औ एसेब्लाबो जि हायो बेखौ बुंनोसै जोङो गस्लाफोर खौनो हमनानै ला गस्लाखौ जों सासे बेफारनिफ्राय बा दखाननिफ्राय बायनानै लाबोबाय लाबोनानै जों मोनसे आरो बजाराव जेराव खम मोनो बेवहाय एसेख एसेब्लाबो खम मोनो बेवहायनिफ्राय बायखांनानै लाबोनानै जोङो गामियारि ओनसोल बा माबा मोनसे बजार बेफोरबायदियाव फानहैफिननाय एसेब्लाबो मुलाम्फा मोनफिननानै बै जायगायाव जिरायनानै फानफिनो बिख खोनो फालांगि बुंङो आरो
उम
सारि सरि गुजुगासिनो आहा
औ उम
उम उम बेवहाय आरो जोङो माबा मोनसे ड्रेस बानाय नानै गावनि आखायजोंनो सु सुनानै ना मना बा जलंगा बा गस्ला दानि दिनावथ' गोबां गस्ला ना गस्ला सुुनाय मा नाय बेखौथ' नोङो एसे सिटफोरखौ एसे खमनि मोनोना
आ
खो खमनि खमनिखौ लाबोनानै एस मोजां दिजाइन नि सुन नानै ब्लाबो फानफिननो हानाय बा एसे दामनि फान दा आंनो फा एसे दाम मोननाय बायदियै सुनानै फानफिन नायखौनो माने बेफार आरो फालांगि होननानै बुंनाय जायो आरो
औ
ओ बेफार खालामनोब्ला फैसा नांगोर होननाय जायो आरो एसेब्लाबो
उम
गाव सोलिनो हानाय बायदि फैसा नांग्रोगौ अब्लासो जों बेफारखौ जुरिनो हागोन हायो
औ उम
गाननाय जोमनाय बेफोरनि बेफार बा सना रुफा खेरा आसान बेफोरनिबो बेफार खालामनो हायो आरो ओ बा अमा फिसा दाउ फिसा बेफोरनो आरो बेफोरखौबो जोङो फाननानै माने गामि गामिनिफ्राय खमनि एसे खमनिब्लाबो बाय बायख'नानै लाबोनानै टाउन एरियायाव फानहैब्ला एसेब्लाबो दाम मोनोना जोंहा
औ फालांगि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला' थ' गावनि एसे लाब थानाय खौ नायनानैसो
औ बेफोर औ मा बेनो आरो माब्लाबा समाव एसे लस जायो आरो
औ लस लाबाथ' बे
उम थाखायो ओम गावनि उम
उम
खस्थ' खालामनानैब्लाबो माने बेफार खालामनाय जायो आरो
उम
गिदिंथिंनांगोन एसेब्लाबो ए बाजारसिमब्लाबो खस्थ'यै थिखांनानै माल बुस्थुखौ थिखांनानै लांनानै फानहैयो आरो
औ उम
बिदिनो साहा दखान बायदि मैया बेबायदिनो दखान गेलामाल दखान बेफोर
बेफारि बेफारियानो गोलैबाय औ फालांगि जेनबा बेफार फालांगियाव गोलैया उम उम
गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफारफ्रा दंखोमोन नामा थिखा माने गोदोनि समनिफ्राय नो खोनानो मोनबोयो आरो बे फार फालांगि फोरबायदि उम जानाय लोंनाय बे मैगं थाइगंखौबो थ' फानहैयोना बायखांनानै लांनानै फानहैयो बेबो बेबो मोनसे से बेफार आरो जों न'खर संसार हुंलांनो थाखाय जोङो गाव गावनि थांना थानो राहा लामाथ' मोनसेब्लाबो फसंनानै लाखानांगोन साननानै जोङो जि हायो खस थ'यै मावनानैब्लाबो फैसा गरसे खामायनानैब्लाबो न'खौ एसेब्लाबो फोसाब आनो हाथों बा गथ' गथाया गथायनो थाइसे थाइनै होनो मोन्थों ए साननानै बेफार खालामनाय जायो आरो आथिखालनि अए दानि जायफोर बेफार खालामोना बिमाफोरा
उम
बिमा माहारिया बिसोरस आं आं मोनजायाबाबो जेबो नङा आं दाम मोनजाथों थेवब्लाबो फिसाया रसा दानांथों बेफोर साननानै बेफोरबायदि साननानै बेफार खालामनाय जायो आरो खायसे बायदि ओरैबायदि दि साइकेलजों जिग' जिग' थांनानैब्लाबो गोजानब्लाबो माल बस्थु बजाय नानै लानानैब्लाबो थाङो आरो
औ
आरो बेफोरबायदिबो नुदों जे ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय ट्रेनफोरजों लाबोनानै माल बुस्थु खमला बिदिनो‌ आपेल गिलिद बुस्थुब्लाबो बिखुङाव बजाय लानानै थिखोननो हाया हाया बजाय लानानैब्लाबो गाव जिराय जायगा बाजाराव जिरायग्रा जायगासिम लानानै थांनानै बियो फानहै लांनाय बेफोरबायदिसो गोबां खस्थ'खौ सै सोनांनाय नुनो मोन्दों आरो बेफार खालामनाय समाव बिन माहारिखौ
औ बहुद खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो मावानो होननानै आखायाव लादों जेला मावो आरो खस्थ'ब्लाबो मावखानांसिग सिगोन
औ जेब्ला आखाइयाव लाबाय आरो ससे समाव मावनानै थादब्लाबो बेफार खालामनाया बेफार खाम खालामनाया खहा जाब्लाबो मानसिफोरजों बुंजानो गोनां जायो आरो खायनो लाबबाबो लसब्लाबो जिखिनि बेफार खालामदों नालाय खालामदों होननानै थांबाय थानो गोनां जायो आरो उम
औ ओम नंगौ
औ औ खायसे बायदिखौ खौ बेफोरबायदिबो खालामना जानाय नुदों बेफार खालामनानै खालामनानै जौगाबाय जौगाबायबो बिदिनो आरो गाव गावनो माने गिदिर गिदिर बेफार फालांगियाव बेबायदि नुनो मोनदों आरो
ओ
थगाय जाजोबनाय थगाय जाफिननायबो थायो दैे बेफार फालांगियाव मोजांबो माबेबा समाव जोङो मोजां मानसि मोजां कास्टमार मोजां फान मोजां हरग्रा बेफोरबायदि मोजां मानसि लोगो मोनो ब्ला फालांगियाव जौगानाय फैयो आरो मोजां जु दि मोजां मा मानसिया जुदि लोगो मोनाखै अब्ला नोंनि बेफारा फासय फिननायबा गोग्लै फि नाय गाहायाव गोग्लैफिननायनिबो माबा दं आरो सम्भाबना दं आरो ना उम जेनेबा माल बुस्थुखौ हरबाय फैसा खौ उनाव होगोन होननानै बे मानसि आ जुदि नों जों नुजा फैलानोब्ला फनफोर खौ जुदि दान सुइसफ बा माबा मोनसे खालामनानै लायो दा नों बहा मोनगोन बेफोर फैसाखौ बेफोरबायदि जानानै था थायो आरो
उम
इबे बायदिबो गोबां नुनो मोनो आरो ना। बेफारनि गेजेराव माने गावनि मुलाम्फाखौल' नायनायफोर बायदिबो थायो ‌
औ
फिसा फिसौ बेफारि गामिनिफ्राय फान थांनानै हैनायखौ नाय नायनाय बिदिब्ला बै